हेल'
औ खोनादों
औ खोनादों
ओ दा जोंहा बर'फोरनि फोथायनायनि सायाव रायलायनोसैदांना मा माखौ मा मा होनना फोथायो
औ रायलायजायो
जोंना जानाय लोंनाय बेयावहाय मा मा आगजुफोर नांगौ बेखौ रायलायनो
रायलाय जायो नोंथां
गासैखौबो रायलायनांगौना
औ
जाहा दा होमबालाय जानाय लोंनायावहाय संनाय खावनायाव मा मा आगजुफोर नांगौ आरो संनाय खावनायाव मस्ला हारि माबा माबि मा मा नांगौ बेफोरखौ' रायज्लायनोसै खोमा
औ औ
दा जोंहा संनाय खावनायावहाय फास्स्टआव बुंग्रोदो नोंथांङा नङाबा आं बुंग्रोनोसै संनाय खावनायाव मा मा आइजें नांगौ दा जोंना ओंखाम संनाय होनबा फास्स्टआवनो जोंना ओंखाम संनाय होनबानो फास्स्टआवनो दोबसि थायो जोङो दोबसि बुङो सोरबा सोरबा खान्था होनो थौ होनो बेलेग बेलेग बिदि दङ आरो खान्था दङ खान्थाबो होनो सोरबा सोरबा सि नो जोंहा माने दोबसि होनो थौ होनो मोननै होनो खान्था होना आरो ओमफ्राय बिदिनो बिनि दाखिनि थाबाय ओंखाम संनो थाखाय थौनि थौआव खोबनो थाखाय दाखिनि थायो आरो दा अ ओमफ्राय माइरं सुनो थाखाय खेरखा
औ औ
खिरखा थाबासो जों माइरंआव होमबासो स्र' खिरखानि मैलाया खारो आरोखि ओमफ्राय जोंना बिदिनो माइरंखौ सुबाय खेरखा खायाव खेरखायाव माइरंखौ सुबाय ओमफ्राय थौआव होसनबाय ओमफ्राय दाखिनि खोब्बाय दैखौहाय थोजासे होनानै दाखिनि खोब्बाय आरो ओमफ्राय अराव जाननानै होबाय अरदाबाव जोंहा अरदाब होनो अरदाब अदाबा जोंना बनजों संनाय मोनसे अरदाब बानायनानै लायो आरो बेखौ अरदाब होनो अर जेरावहाय फोजोंनानै संनाय जायो बेखौ अरदाब होनो आरो बर'फ्रा औ दा बिदिनो ओमफ्राय आरो ओंख्रि संनायाव जालायबाय ओंख्रि संनायावथ' जोंना साराय नांथारगौ
औ
साराय होनो बांसिनानो साराय होनो खोमा बेखौ साराय
उम
जा सारायनांगोन आरो बेयावबो खोबनो थाखाय दाखिनांगोन आरो ओंख्रिखौ एरनो थाखाय खोस्लिनांगोन बिदि आरो ओमफ्राय बिदिनो ओंखाम हायनायाव ओंखामखौ संखांनानै मोनखांनानै खुर राननो थाखायबो मोनसे प्लेट बा खोस्लिनांगौ जायो ओंखाम हायग्रा हाथा होन होनो जोंना
उम
बिदिनो आरो दा माबा नांगोन खोस्लि नांगोन ओंख्रि एरनो ओमफ्राय बिदिनो ओंखाम ओंख्रियाव होग्रा बिदिनो मस्ला आरारि होनबाथ' हाइजें सामब्राम गुफुर गुरु फियास बिदिनो बै फिसा जा मा होनो मा मा लं दालसिं बेदरफोर सङोबा बेबायदि बेबायदि मस्ला हारिफोरखौ नांगौ जायो आरो मैगंथ' मैगं बिदिनो थाबाय थास' बिबार बिदिनो खान्थाल बेगर मैथा था बिदि होनानै संबाथाय जोंना मस्ला मस्लिखौ नांगौ आरो बेबायदिनो जोंहा आरो मेेनानो ओंख्रि संनायाव नांगौ जाबाय मा होनो बानलु देग्राया मा होनोमलाय थौसि थौसि होनो थफसि होनो सोरबा सोरबा जोङो थौसि होननानै बुङो आरो थौसिया जोंना ब सबनिबो न'खरावनो थायो बानलु देनो मस्ला देनो सामषब्राम गुफुर देनो जोंनो थौसिखौ नांथारगौ आरो थौसि गैयाब्ला जोङो बुस्थुफोरखौ देनो दिगदार जायो आरो ओमफ्राय थौसियाव देनानै बायदिसिना बायदिसिना देनानै होनो मोनाबा ओंख्रियाव गोजोनथारा थौखि देबासो बिस्रा बिदि मिथियो आरोना नै बिस्रा ओंखाम ओंख्रि संबाय मालाय बिदि होननानै सिगांङावथ ओमफ्राय बिदिनो आरो जानाय लोंनायावहाय मा मा नांगौ नोंथाङा बुंदो
जानाय लोंनायाव जेन'बा औ औ आं जानाय लोंनायाव बुङोबा थोरसि ओंखाम जानो थाखाय फार्स्टआवनो नांग्रोगोन थोरसि थोरसिनि उनाव जों फाजाफोर लानो थाखाय प्लेट लाबाय बेनि उनाव दै लानो थाखाय गिलास ओंख्रि लानो थाखाय खुरै बेफोरबायदि आरो
उम आरो बिदिना बेलग बुसथुफोर जोंना आरो मोनसे दङना दालिफोर संबा सबायाइ खारैफोर संबा अनला ओंख्रिफोर संबा माजों सायो जोंना नोंथांङा मिथिया नामा माजों सायो
मोनथियो मिथिनायाथ' दालि खाथा होनना बुङो जोंनिया दालि खाथा दा जोंङ औवानि औ औवानि बानायो बेखौ
बेखौ सागं होनो बर'आव दालि खाथायाथ' मानि सदोब मिथिया ओमफ्राय दालि खाथाया इसिबां माने जोंनि रावनि जोंनि राव बादि नाङा आरो दालि खाथा सागं होननानै बुंङोब्ला साबसिन
जोंनियाव दा जों दा न'आव दालि खााटाखौनो होनबाय थायो नालाय
ओमफ्राय दा खुगायाव जोंनिया दालि खाथायानो फैसै आरो ना
अ
आरो नों दा बुंनाय बायदिबाथ' अनला ओंख्रिखौ साया खोमा
बबेबा बबेबा ओंख्रिफ्राव सायो खोमा बबेबा बबेबा ओंख्रियाव सायानदां जेरै साम' ओंख्रिफोरखौ साया अनलाजों साम'जोंबा साया ओमफ्राय बिदिनो दालि खाथायाव सायो सबायाव सायो सायो नारजि ओंख्रि संनायाव सायो सागंखौ
औ ओरैनोथ' अनला अनला ओंख्रै बेखौ गुन्दै देनानैसो होसननानै जाखायो जायो नालाय उरनानै अनलाखौ ओंख्रि गोदौनायाव उरनानैसो औ अनलाखौ खौ उरनानैसो जाखायो नालाय बेयाव दालि माने सागंनि गोनांथि गैया आरो ना
उम सागंखौ बिदिनो नांथारगौ जोंनि नखराव बर'फ्रा नारजि ओंख्रि जाथारोना नारजियाव आरो नारजि सङाबा सागं गैयाबा जेबोआनो जाया नारजिखौनो गेबले होनो नङा
औ
सागं नांथारगौ आरो जोनो ओंखायनो
बिदिनो सागंखौ माजों बानायो
सागंखौ बानायो बुङोबा औवानि जोंनिया दाथ' औवानि बानायना लायो ओमफफ्राय ओरैनो सहरफोराव फाननाय नुयोबा दंफांखौ स्टिलनिबो मोनो औ औ औ ओमफ्राय दंफां खौ बांसिन जोङो फाननायाव नुयो आरोना इस्टेलिखौ आं बारा माबा लाथ'वाखै खेर लाथ'नाय जायाखै आरो फाथथा लाथ'नाय जायाखै
ओ बिदिनो औ औवाजोंआनो मोजां औवानियानो बिराद मोजां आंथ' औवानिजोंनो बिराद मोजां मोजां मोनो आरो हानो
जों जोंनिया गामियाव गासिबो औवाखौनो बाहायना लाजोबस्रायो मानोना जोंनिया औवायानो गोबां औ बायलायनाङा औवाया गावबा गाव गावबाागाव न'आवनो दंखायो नालाय औवाफोराबो ओमफ्राय बिनिखौनो बानायनानै गोबाङानो बांसिन न'खरनियानो बा बानायना लायो आरो बायनायखौ नुनाय मोना
उम उम औ ओमफ्राय बिदिनो जोंना दै लानो थाखाय मा मा नांगौ थिकलि मिथियोना थिकलिया माखौ होनो
औ औ औ मिथियो औ थिकलि होनो थिकलि
थिखलि थायो
औ थिग्लि थायो जाग थायो दै जमा बुथुमनानै होनो थाखाय गारहा थायो
दारहागौनो सोरबा सोरबा बोरैबा बोरैबा खलंबो होनलायलांङो खोमा
औ औ बेखौबा आं दा बारा मोनथिहैथ'ला आरोना नोंथां
औ माबा दैहुबो होनलायलाङो बिखुआ बे हानिु दिहु बेखो होनो नामाथाइ उम बेबायदि आरो
दैहुआ जाहैबाय जोंना हानि आरो ना हानिखौ जोंना दैहु होनो
दैहुन होनबो बेखौसो बुजिहैयो आरो हानिखौसो ओमफ्राय जोङो बे आजावना दोनग्रा बेखौथ' गारहासो होनो
औ
खोस्लिखौसो सोरबा गारबा होनो जों खोस्लि होनो गारबाखौ ना खायसे खायसेया गारबा होना
उम
है बेलेग बेलेग बुंङो बेलेग जायगायाव
औ बेबो
उम मा होनदोंमोन नोंथाङा हेलौ
गावबा गाव लायै गावबागाव बुंनाय जायो आरो जोंनिया दा गार गारहा बुंबा बिसिना गारहाखौबो बेलेग बुंहैलायगोन नङा होमबा
औ बेलेग बेलेग बुङो बिदिनो औ बिदिनो जोंना आरो बासन बुरथन मा मा बुस्थु दंबावो नोंहा फोरमाबावदो गोसोखांनानै
जोंनिया बासन बुत्र होनेनबा साहा लोंनायफोरावथ' एखे खाफ गिलास जोंना साहा लोनि थाखाय कापबो दङ जेराव आखाइ गोनांखा जोङो आखाइयाव हमनानै लोंनो हानाय माने केपासिटि आरोना नोंथां
औ औ बिदिनो बाल्थिं थायोना थाया बाल्थिं
बि
बाल्टिनि मिथियो ना
अ बालथिं
औ औ
बालथिं थायो दै आजावनानै दोननो थाखाय
औ साहा फुदुंनो थाखाय आरो हाथा हाथा होनो ना मा होनो ससपेन
आटाखौ हाथायानो होनो जोंनिया
साहा फुदुं ग्राखौ अ जोंना हाथायानो बुङो
अ उम उम दे होमबा जोंना समा जाबाय
औ
बेनिखायनो दोनथ'लायनोसै औ दे जोंहा ओंखामबो जासिगोन नालाय
औ दे जादो मा ओंख्रि नोंथां
जाहा थास' बिबार बिराद गोथौबा थास' बिबार आरो मैथा आरो खान्थाल बेगर लाखहायि गोथाव औ दे दोनथ'लायदो